हेलौ औ नोंथां गिबि गिबियावनो नोंथांनिसिम ओ बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाग्रोबाय।
औ नोंथां गोजोनथों।
औ दा जों मा आयदानि सायाव रायज्लायनो सानदों नोंथां?
ओ बिदिब्ला जोङो नोंथां ओ जोंनि बर' हारिनि बैसागुनि सोमोन्दैनि एसे बिनि सायाव सावरायसै नामा नोंथां?
औ सावरायजायो नोंथां।
औ नोंथां दा बिदि अब्ला आंनो जागायजेननोसै नामा नोंथां?
औ।
खोनादोंना नोंथाङा औ औ ओ जों ङो दा जोंनि ओनसोलावहाय बैसागुखौ रंजायो नोंथां गोबां गाजा गोमजायै। जेरै ओ संक्रान्त संक्रान्ति दिन खालि जोङो हाग्रायाव थांनानै जोङो ओ गोखा गोखै मैगं जायखौ जों होनना मोनथियो बेखौ जोङो नागिरहैनो हाग्रा बारियाव थांनानै जेरै केरादाफिनि थाराय आरो मानिमुनि खिफि बेन्दों बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि जोङो मैगं खांना लाबोयो आरो हाग्रानिफ्राय। आरो लाबोनानै जोङो बेखौ बेखौहाय जोङो एवजायो न'आव सिथारनाय अमा बेदरजों जों एवजायो। एवनानै जों जायो । दा बिदिनो संक्रान्तिया जोबनानै जोंना बैसाग दाननि से अक्ट'खालि माने संक्रान्तिनि अखानायै जोङो से अक्ट'खालि ओ ओ फुंनि समाव जोङो आहुथि होयो आवहाथि होनानै जोङो बेयाव बेयाव आति होनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंना सिगांफोर जोङो माबाफोर गोरों गेना गोरोन्थि थि मावबोनाय हामा खामानि माव गनाय बेफोर खौ जोङो ओ इसोरनियाव निमाहा बियो आहुथि होनानै आरो लोगोसे बेयाव आवाहाथिखांनानै जोङो आ जोंनि जे आ उन्दै गेदेर बिसोरनि सायाव जों सोमोन्दो लालायो आसिरबाद होलायो खुलुमलायो । दा बेखौ जोबखांनानै जोङो बे दिनखालिनो से अक्ट'खालिनो जोङो रंजानायखौ जागाय जेनो आरो नोंथां । दा जोङो जागायनानै एसे अक्ट'निफ्राय जों जागायनानै जोङो ओ बैसाग दाननि थाम बा ब्रै अक्ट'सिम जोङो रंजायो ना थाय मोनसे खोथाया जोबोद दु खुनांथाव नोंथां आथिखालाव जोङो गोबां नुनो मोनसै आथि खालनि सुबुंफोरा बैसागुखौ सानथाम बा सानब्रै गेजेर रंजानानैनो फोजोबो । नाथाय सिगां समफोरावहाय जोंनि ओ बर' हारिनि सुबुंफोरा जोंनि आबै आबौमोना जोंनि आइ आफामोना बैसागु बोथोरखौ आ सप्तासे बा स्नि सान रंजानानैसो फोजोबो गाजा गोमजायै नोंथां । दा नाथाय आथिखालनि सुबुंफोरा ओ बेफोरखौ बिदि रंजाला दा आरो मोनसे दुखुनांथाव खोथााबाव नोंथां बेबो जाहैबाय जोंनि जेनाखि आ दामग्रा आगजु बैसागु बोथोराव जे जों जेखौ जे जोङो दामनानै मोसायो बेबो गोबां गोमालांनो हमबाय जेरै गोदो आबै आबौ आरो आइ आफानि समाव जोंनि बर' हारिनि बैसागुआव दामनानै मोसाग्रा आगजुआ सिफुं थरखा गंगोना खाम जाबख्रिं जों बेफोरखौ लानानै रंजानायखौ नु नुनो मोनोमोन आबै आबौनि समाव आइ आफानि समाव नाथाय दा जोंनि आ ओ गोदान जुगनि टेक्न'लजिजों बानायनाय जोंनि जेनाखि बक्स गिदिर गिदिर दामग्रा बस बेफोरखौ लानानैसो मोसानायखौ नुनो मोनसै नाथाय गोदो जोंनि आबै आबौमोना खुगाजोंनो खननानै आखाइजोंनो दामनानै बैसागुखौ गाजा गोमजायै रंजायोमोन आरो नोंथां ।
औ थारैनो
औ नोंथां दा नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि रंजायो बेनि सो सोमोन्दै एसे आंनो फोरमायना होदो नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां । अ जोंनिथिंजायबो बेबायदिनो बैसागुखौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो ओ बैसागोनि ओ जेनेबा गोखा गोखै खाथथिंनानै जायो आरो जोंनिथिंजाय बैसागोनि ओ से खालाराव बेहाय जोंनिथिं माने मोसौ थुखैनाय जायो। जेराव जोङो मोसौफोरखौ औ बेबायदिनो मोसौ थुखैनायाव नांगौ जानाय मुवाफोरा जादों ओ लाउ, फान्थाव आरो बेयो दिखलिगुथि आरो बे थोरि होननाय बेफोरखौ जोङो फुङावनो जोंनि आइ आफा जेनेबा जोंनि बाबामोनखौ आबौमोनखौ ओ लानानै जेनेबा हानानै जगर लानाय नुनो मोनो।बेनिफ्राय उनाव जोङो बेफोर जगर लाखांनानै मोसौफोरखो जोङो फथा होयो। जाय फथाखौ माने औवानि मोनसे ओ फिसा माबा दानना लायो मोसौखौ। फथा होनो थाखाय बै फथाखौ माने इ -इसुंनि जेनेबा बे हांगारफोरखौ उथुमुनानै लायो लानानै मोसौखौ फथा फोननाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो बेखौ मोसौ दुब्लियाव होलाङो होलांना बिदिनो दैमा दैसा थानाय जाग्राबा दैमायाव थुखैयो।नाथाय जोंनिथिं बिदिनो फुख्रिफोराव मोसौखौ लांनानै फुख्रिफोराव लांनानै थुखैनायखौ नुनो मोनो। आरो बे मोसौ थुखैनायाव जोङो जोंनि आबौमोन खौ बा बाबामोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंनाय नुनो मोनो जे बे बाथ्रायानो जादों लाउ जा फान्थाव जा जानि मोसौआ बोसोरै बोसोरै बारायबाय था बा मोसौआ गिदिर गोलाव जा बेबायदि होननाय बुंनाय नुनो मोनो। माने मोसौखौ बोसोर बैसागु औ। बोसोर गोदानाव थुखैयोबाथाय माने बियो मोजां थागोद जायो होननानै फोथायनाय दङ' आरो मोसौआबो जेनेबा मोसौ गायबाथाय बियो मोजाङै ओ आनजाय गोलाव जायो होननानै जोङो फोथायनाय दङ' आरो बेबायदिनो जोङो मोसौ थु बैसागुखौ फालिखांनानै बेनि उनावहाय जोङो ओम न'खर न'खर थांनानै ओ मागिनायखौ नुनाय जाय जोङो माने मोसानानै रंजानानै खाम, सिफुं लानानै दामनानै मोसानायखौ जोङो नुनो मोनो।नाथाय नोंथां बुंनाय बादिनो आगोलनि बायदि एसेबां ग्रोम ग्रोम जाला जोंनि बैसागु फालिनाया। माने गोदो गोदाय जोबोद ओ जेनेबा गोबां समालासे जेनेबा स्नि दाइन सानालासे बैसागु मागिनायखौ जेनेबा फालिनायखौ नुनो मोनोमोन जोङो। नाथाय दानि आथिखालनि मुगायाव जोङो बेबायदि नुनो थांला माने बिदिनो सानथाम बा सानब्रै नोंथां बुंनाय बाददिनो मोसायो आरो बे मोसानायावबो गोदो माने गावनो खननानै बिदिनो खाम, सिफुं दामनानै आरो सेरजा, जथा, गंगना दामनानै ग्रोम ग्रोम बोराय बेथ' ज' जानानै मोसानायखौ जों नुनो मोनोमोन। नाथाय दानि बेलायाव नायनो थाङोब्ला औ दानि बेलायाव नायनो थाङोबा बिदि नंला माने मोसायो। नाथाय खाय फाया दामो खाम, सिफुं दामना मोसायो।नाथाय गोबाङानो ओरैनो नाङा फाङा बेबायदिनो देगफोर जेनेबा औ बक्सजों मिउसिकेल दङोना बिदि देकफोर बक्स देब दामनानै मोसानायखौसो जों मोनसेै आगोदान मेथाइ मोसालाबायो बैसागुनि नामाव नाथाय बियो जोंनि ओ जेनेबा कालसारखौ माने देखायनाय जाया मानोना जों कालसारखौ बे बैसागु माने जोंनि हारिमुखौ देखायनाय मोनसे जेनेबा फोरबो ना बैसागुआ जोंनि हारिमुखौ देखायनो थाखाय जोङो जोंनि हारिनि दख'ना गाननांगोन जाय लांगा गोमो दख'ना बिदन आरो दख'ना गो्जा जेनेबा फालि गो्जा आरो बिदिनो ब्लाउस गो्जा बायदि गाननानै जोङो बैसागुनि फसाब ख म दे बेबायदि गानो होनना मिथिनो मोना बेफोरखौ गारनानै आइजोफोरा मो थायो नाथाय गाननायाथ' गानो थिगानो नाथाय जेनेबा बेबायदिनो खाम सिफुं दामा हलानो बक्सफोर दामनानै मोसानायखौ जों नुलाबायसै दाना ओ बेफोरो बेफोरो मोनसे गाज्रि हु्रि हुदा जानानै फैदों दा आथिखालनि समाव जों माने बेबायदि खाम सिफुं दामनाया अनेक खम नुलांसै ओ दा नोंथाङा बेबायदि ओ दामनाय फदेनायाव जोंनि लाइमोन फोरा एसे जेनेबा खम जालांनायनि सायावहाय माबाफोर बुंनो सानगोन नामा बेफोरखौ माबादि जों फोथांनानै लाखिनो हागोन?
अ हागोन नोंथां ओ जों आथिखालाव जेन' होखाबाय नोंथाङानो बुंखाबाय। जोंनि दानि जे लाइमोन सेंग्रा सिख्ला सिख्ला बिथांमोना ओ गोबोद गोबां बावलांनो हमदोंसै बेफोरखौ आरो गोबाङानो दामनोबो रोंला जेनाखि जोंनि बैस जाय दामग्रा आगजुफोर बेफोरखौबो दामनो रोंला दा जों बेफोरखौ फोथांना लाखिनोबा जायनाखि जों रोंनाय सुबुंफोर बिथांमोना बैसागो बोथोराव ओ लाफानानै बिथांमोनखौ दामनो फोरोंनांगोन आरो खुगा मेथाइ खननाय फोरोंनांगौ जोंनि बैसागोनि गोदो आबै आबौमोना खनलांनाय बैसागु मेथाइफोर गोबां रंज जोंनि बर' बेफोरखौ जोङो ओह फोरोंनांगोन दानि ओ उन्दै उन्दै जेनाखि फंबाय बिनानावमोन लायोमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो दा जोङो बेफोरबायदिनो गासैबो गासैबो गामियाव बेफोरबायदि खालामनानै जोङो फोरोंलाङो ब्ला नित्सय जोंनि बर' हारिनि जेनाखि बैसागु बेयो गाजा गोमजायै जाफिनगोन गासैबो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोराबो दामनो रोंफिनगोन दामग्रा बैसागोआव दामग्रा आगजुखौ दा आं बेखौनो हास हास्थायो आरो बेखौनो लुबैयो। आरो जोबोद दुखु दुखु मोनो बेफोरबायदि जेनेबा जोंनि हारिनि कालसार मोनसे हारिमुवारि दामग्रा आगजु बेफोरखौ दामनो रोङालासिनो थायोबाथ' बियो सानसेबाबो जोबलांखागोन। जुदि जोङो बेफोरखौ बाहायलाङाबा दा बेखौ जोङो बाहायलांनांगोन फोरोंलांनांगोन जोंनि दानि गथ'खौ फोरखौ उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ दा अब्ला जों जोङो लाखिनो हागोन आरो जोंनि हारिमुखौ दा नोंथाङा आं फंसे सोंबावनि नोंथाङा जे बावखुंग्रि फेस्टिभेल बावखुंग्रि फोरबो बेखौ नोंथाङा मोनथिगौ नामा?
औ मिथिगौ नोंथां
औ नोंथाङा मालाबाफोर फैखांबाय नामा बावखुंग्रियाव?
आं ओरैनोथ' थांफेराखै नाथाय बेबायदिनो गुबुनफोर थांनायखौ खोनानो मोनदों नुबोदों।
औ नंगौ नोंथां मानोना बियो बैस बैसागुजों बर' हारिनि बैसागुजों खाथि सोमोन्दो दङ।
औ
मानो होनब्ला बेखौ जोङो बैसाग दाननै से अक्ट'नि सानसे सिगां जोङो बेखौहाय संक्रान्ति दिनखालि जों हाजोआव गाखोहैयो बे गाखोनायनि गुबै जाहोन बा थांखियानो जाहैबाय जोंहा बेखौ बोसोरथाम जुदि जों बेखौहाय सोरबा अनजालु बा अनजालि नामखौ लानानै जों बे हाजोआव बोसोर थाम गाखोयोबा जोंनि साननाय जे लुबैनाय जोंनि हास्थायनाय जों बेखौ मोनफुंनो हायो होननानै जोंनि बर' माहारिनि आइ आफा बिदा फंबाय गासिबो बिब' फंबाय मोना फोथायो आरो बिदि होननानै दा बेनि थाखायनो बेवहाय गाखोफैयो आरो नोंथां
औ दे होमबा नोंथां जों समनि आंखालाव जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोनथों।
औ नोंथां औ नोंथांजों सारावनानै गोजोननाय मोनबाय गोबां। गोजोननाय थाबाय ओ दे।